खुलुमबा आदा
अ
मा खालामदों उम माबाफोर खामानि मावदों नामा
खामानिया जोलुर बादायलायनोसैलाय
अ
उम
मा ओंख्रि जायामोन दहायलाय
ओंख्रिया माबा मैथा बांगालजों ना ओमफ्राय माबा दावदै भाजा सबाय बिमा फाजा
गोथाव थार लाय
उम माबा दंबावोमोन
बा मेला थार जोंहाबो नाजों जोगोनार बिजौसो
ए
उम। दामानि मा खालामगासिनो दं आदायालाय?
ओरैनो।
बेरायनो थाङाखै जेरावबो
बेरायनाया र माबायाव फैगौ माबायाव नायनि मा जायो।
माइ गायाखै नोंस्रा?
माइआ गायथवाखै। उम
मानसिफोराना गायनाय जाबायना सोनाबा सोनाबा।
मेसेंनि गाय दोंमोन ओमफ्राय बोखांबाय एसे लखामोन ना। उम ओमफ्राय दा दैज्लांनि खोथिया खुबैनानै दं।
उम।
नोंसा गायोना गाया?
जोंहाथ' गायानो माबासो लाबोयोसो आदि ना मा होयोथाय।
आतसा।
माजोन गायग्रायानो गैया जोंहा। खामानि मावग्रायानो गैया बिदायाबो गोजानाव थायो।
उम बिसेबां बिघा।
ओरैनो दोनाय।
बिसेबां बिगा?
उम माबा ल आठ सिगाङाव नय होनदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो माबा होदोंमोन ना मा होनोमलाय सुखा होनानि ना मा होदोंमोनल बावहाय गोबाव सैमोन । फां माबानो गायैया माबा बोरैबा बोरै बे एसे खमायबाय होनदों साराय आटसो जाबाय खोमा।
थैयोना होमबालाय।
थोसाबो बोसोरसेनिया। एसे आग्लाय बावो। ग्रोब खुनरै उम।
साथाम लसो जायोखोमा जानाया
थाम नङा साब्रै उम एखमबा साथामानो जायो जानायालाय ।
उम।
फंबाया दा थाफैबाय फिनबाय न'आवहाय। ओंखायनो दा साबा जायो । ओ ।
ए नोंसोर सानैखौल' मिथियो आं।
ए।
बिलिद दामनो दामना दामा फंबायालाय?
सिगांहाव बाव फैनायाव दामदोंमोन ओमफ्राय रोंखांबायमोन ओमफ्राय मानसिफोर थाङासै बिदिनो गेब जाबाय औ। लांदां जाबायना लां नों जानायावहाय जि गैला फैलायलायासै । सोलोङासै ओमफ्राय दस्रायाव थ थांबाय गोजानाव। खामानि मावनो
आंनिफ्राय से बोसोर खम
ए होमबालाय। से बोसोरल' बै सासेनिफ्राय देरसिन जाहैबाय।
औ औ।
उम।
नै बोसोर जाबाय बैस बैस नैबे माबाया फंबाया। औ।
उम।
ओमफाय नोंस्रालाय सोर सोर दङ?
जोंनिखौ मिथिया आरो?
अ खोन्थादो ।
बिमा फिफा। बिदा बिबाजै आं फंबाय ओमफ्राय बिदानि फिसाला दं आरो उन्दै
ओं
बोसोरसे जासिगोन बोसोरसेलाय नो बोसोर से खावसे जासिगोन दां
उम जां औ
गैया ओमफ्राय दाखालि अबाव थांगामोन
आ ब गहाटियाव बेराय फैदोंमोन ओरैनो आमायाव बेरायफैदोंमोन
आामायनाव
औ खाथियावहाय ओमफ्राय दाबो दंफैयो दाख्लै फैफिनबावदों
ए कचिं दं होमबालाय
ओ बिनानावनो माबा माखासे फरायसालिमायाव माबा लानायावहाय एडमिसन लानायावहाय माबा होफैदों लेखा
अबाव लााहैखो
असि बिनानाव नङा माबानि ओ आमायनि फिसाजो सो अ बेनो रावबो मोनानसि गैया नो होफैब्रबनो ओमफाय आंख आंखो थोनहरबाय फैबाय
सासेया मा फरायखोममोनलाय बिसना
काजोलगावआवनो हाबदों कमार्सआव लादोंमोन ।
माबा मोनबायनामा डिग्री मोनबाय
डिग्री मोनाखै दाख्लैसो माबा मेट्रिक पास जानाय आं
ये
उम दासिम साबैसेजों रायलायखो
गैया नोंजों सानै
बालायबायसो जा जा रायलायखाबाय
ओम
बैयावहाय बा नाय मोनो बोरैबा
आंहा रायलाय रायलायनायनि बारा अयभास गैयाना
उम माबायावसो थांनो नागिरो अबा अबा
लगायला जोब एसे गुबुनाव
हानहरनो हाया हाया जायो नामा
उम
बे हुदा जाहैबायना
उम रायलाय दाव रायलाय दाव
उम
बिसोर आदा मोना मोनबारबाय आरो बे माबाखौ रांखौ
मोनबायथ'
ए आं दहायसो नायनो दोंमोन माबाल'सो ओ द'जौ बेसिबांबाल' नुदों आं जाखांनाय
ए
ओमफाय माखासेया प्रसिसिंसो जानानै दङ।
आतसा
मोनाखै
होम
माखासेयाथ' ओरैनो लांदांसो रायज्लायनो मोनाखै हरबाबो थाङाखै बे-बेयाव सा देखायो सासे हरनाय मानि हारसिंनो दानजादों ओमफाय बिदियावनो जाहैदिया जिर' जिर'सो देखायदों माबा लाथिख' इंराजियाव होना नामा जा गाजि
मारै?
इंराजियाव होननानै बर' होनफिनलायो नामा होनदां?
औ नांगौ जायोना।
ओमफ्राय
मोसानाय दामनाय लागासिनो ओमफ्राय
जोंनिया ओरै गैया।
हो
गैया मानसिफ्रानो फैलायलायानो। दाख्लैनि माबायावहाय मावबादायाव अ बेयो गायनाय माबानो जानानै फैयानो मानसिफोरा।
उम माइ गायनाय बोथोर जाबायना दा
उम
गावबा गाव मुखुब मालाय।
उम
उम
ओमफ्राय लांदां जायगा थान नंगौ ना नङा
लांदां जायगाखौ आबुं खालाम नामा? हाब माबा लोंखुमाबाय ना जाफुमाबाय खोमालै। सोरो खोनादों?
ए बैयाव बाव दंफैयो दाबो ए औ बिजोंहाय रायलाय थांबाय दहाय बिफन हरनानै
सेरदोंमोन सासे खानाय सिनजानो खोमा।
माबायाबो आं हरदोंमोन फन ओमफ्राय आं उन्दुबाय थादोंमोन। सम आदा बिरदावा फन हरदोंमोन बे ओमाया उन्दु दे अमासै ओमफ्राय सिखारनायावाय नों हरनायावसो माय
खानाय सिनदोंमोन बिसोरनो।
ए।
उम।
उम।
बाय सिरि सिरि थागु लायो नामा दसेनो मान होनबाव नांगौ?
बारा हुदा गैयाना होनदो।
उम।
उम
रायलाय फेरिखाय
जेरावबो थाङाखै?
थाङाखै दङ' बावनो ओरैनो।
उम।
सानथामसो थानानै थांसिसै न'।
गलाफ्राव दं नामा?
हो? गलाफोराव था थां थांनाय जानाय नङा ।
माबायाव उम बामुनि मैदामाव ।
बामुनि मैदाम ए बिमायनि ना मा होनदों बेयावनो दंखायो न'आ बेयावनो दंखायो?
औ माबाना माबा मावो मा होनो गाहाय खदावबो मोनो बाहाय उम । साखरि ।
साखरि ।
बाहायमोन फ्लेट बायनानै थानाया
ए । ओमबालाय धनिखा ।
उम आइनि फंबाय ।
बिमानि फंबाय ना बिदा?
फंबाय ।
ए ।
उम ।
बिदि आरो ।
हो?
मा रायलायनो मा मानो जायोलै माबा ताउनावबा आयदा गैयाबा
उम ‌‌।
बेसे लायो प्रेसिडेन्टफोरालाय? नै मामोना सोदोमस्रिमोना
बि न'वाव दं ‌।
रायलाया बिसोरलाय
रायलायो बिबो ।
ए ।
हौवा मानसिखौनो सों मोनलायलायनो नागिरा होनबानो हरगोन बेबो ।
नोंबो नोंसो हरनांगौ अब्लासो माबायो बांसिन मोनोना ।
हे
बबो मोनो होन्दोंना ओमफ्राय नों हरबा बांसिन मोनो होनदों ।
उम ।
उम ।
राङा बेसेबां मोनखो बेहा?
बि मोनथवाखै ‌।
मोनाखैने?
नाइथवाखैनो ‌ माबा जाबाय ओनदोंमोन
उम ‌।
नै समाव सफैबाय जोंना समा
समाव सौफै आंबायनो दे आं जोलुराव बाहागो लानोसैजां
अ दे बिदिब्लालाय दोनथ'सै ।
दे ।
उम दे ‌।